औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां? औ गोजोन सान गोजोन बेलारोम हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ औ नोंथांनि फन हरनाय जाहोन मामोन फोरमायदो दे औ
नंगौ आंनि फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों आबादनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायनो हागोन औ दङ आङो राजि दं सावरायनो हागोन
नंगौ आबाद होनना बुङोब्ला थ' जोंनि ओनसोलाव जोङो गुबैयै माइ आबाद बेखौनो नुनाय जायो
औ-औ
खौ माबायदि खालामो होनोब्ला जोङो गिबियाव माइग्लिखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननो हायो हरसे एबा हरनैनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै हायाव लामनानै थालिर बिलाइ खाबनानै दोननाय जायो जा बेयाव गाजा बेरनायनि थाखाय आरो जोङो खोथियाफोरनि थाखाय गिबियाव दुब्लिखौ हालेएवनानै जोङो हाब्रु खालामनानै लानाय जायो
थारैनो नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जोङो खोथिया फोनाय जायो आरो जोङो हाल एवबाय माय गायनो थाखाय जों हाल‌ एवबाय गिबियावनो जोङो होननानै बुंनाय जायो
नंगौ नोंथां औ
आरो जोङो जों हालेएवनाय जायो नांगोल गोदोनि दिनाव नाथाय जोङो आथिखालनि जुगाव जों नुयो आरो बेवहाय हौवा मानसिफोरखौ जोङो आलि दाननाय नुयो खदालजों आरो आलि खोनाय नुयो। आरो हालेएवनाय बा आलि दाननायाव जोङो सान्दुं अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो खफ्रि बाहायनाय जायो बे ख खफ्रिखौ जोङो नंगौ बे खफ्रिखौ जोङो थाल बिलाइ एबा थख' बिलाइनिफ्राय जोङो जाहा नाथाय बेयाव अखाया सोरखिया जों बे बिलाइखौ
नंगौ नोंथां औ
आइजो माहारिफोरखौ जोङो माइ गायनाय नुयो दुब्लि फोथाराव बेनि सोलायै जों बेस इनो रां हरनाय जायो।
औ नंगौ।
आथिखालाव जोङो आइजो माहारिफोरखौ गायनाय नुयोमोन दानिया बेफोरबो खम जांलांबाय।
औ नंगौ नोंथां।
आरो खोथियाखौ जों गिबियाव फुना लानांगौ।
लानांगोन औ औ औ
आरो जोंहा बर' माहारिफोरा मोनसे नेमखान्थि दङ। जोङो गिबि माइसामाइ जेब्ला गायो। अब्ला जोङो सानजाहा साहा ख'नायाव। सानजाहा मोखां जानानै जोङो बेयाव ग'सा थाखा लानाय होननाय जोंहा मोनसे नियम दङ। बेवहाय जोङो थुलुंसि थुलुंसिनि दंफां फांसे थास' बिफां फांसे आरो औवा बिजौ आरो दिंखिया बेबायदि गायनानै जोङो आलि खोनायाव फुजा होनानै जोङो गिबि ग'साखौ थुसेन्नाय जायो आरो।
औ थारैनो सैथो
नंगौ। बेनि उनाव जेब्ला माइ गायखांनायनि उनाव बा द' दाननि उनाव जेब्ला माइआ हा जानाय जायो जों बेखौ जोङो खासि खासिजों हानाय जायो आरो खासि बाहायनाय जायो माइ हानो थाखाय। नाथाय खासिखौबो जोङो एसे खम खम बाहायनायखौ नुलांगासिनो। आथिखालनि मुगायाव। जोङो मेसि
मिसिं हानाय औ औ औ
नोंगौ माइखौ खौ हाखांनानै हुलाबारिजों फाफ्लियाव बा ननानै न'आव लाबोनाय नुयो आरोना। हौवा माहारिफोरखौ
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला माइखौ नायो गोदोनि दिनाव मोसौजों नानाय नुयोमोन नाथाय आथि- आथिखालनि जुग बेखौ जोङो मेसिनजोंसो नानाय नुगासिनो माइखौबो।
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो औ
नंगौ माइखौ नाखांनानै जेब्ला जिगाब ओंखारो
औ
माइनिफ्रायबो
नुनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
मोसौनि आदार महरै जों बाहायो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो माइ आबादखौ माबायदि गायनाय जायो। नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन जोंनि ओनसोलावबो ओ बिदिनो जे जों ओ माइखौ गायनो थाखाय जोङो ओ हानि गोनांथि जायो आरो दुब्लिनि ओ जे जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोङो गिबि गिबियावनो जोङो ओ जाय-जायखौ बुङो मायज्लि ओ जोङो बे खौहाय जोङो औ हा खौ जोङो नायनानै बे माइज्लिखौहाय जोङो ओ सुनानै फारला बा एबा ओ बेफोराव सुनानै जोङो ओ सोमनानै दोननाय जायो आरो दैमा एबा फुख्रिफोराव जोङो बेखौ सानसे बा साननै सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ थिखांनानै जोङो हायावहाय ओ एसे लामनानै ओ दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गाजा बेरखांनानै थायो। ओ बेनि उनाव हाय जोङो औ बेनि अखानायै जोङो ओ जाहाथे जोङो बेखौ फोनो थाखाय जोङो दुब्लिखौ जोङो एवग्लिनानै ओ लायो। आरो एवग्लिनानै ओ बिनि उनाव जोङो दसे सम हाखौ गजब होनानै बे खोथियाखौ जोङो ओ ओ खिरखा एबा ओ दुब्लिफोराव लानानै जोङो ओ फोनाय जायो आरो।
नंगौ
औ बेनि उनाव ओ थामजि एबा ओ जिबा साननि उनाव बेयो खोथियाया ओ देरबोयो।
नंगौ
राव फुनो जा सम जाब्ला जोङो फुनानै जोङो अ जे जाय जायगा जाय जाय जायगायाव गायगोन बे जायगायाव जोङो फुनानै जोङो अ लांनाय जायो अ बेनि आगोलावनो जोङो अ आलि बा आलिखौ दाननानै खोनानै बा हाखौ एवग्लिनानै फोमोननानै लानाय जायो अ बेनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखाय गोबां मानसिनि गोनांथि जायो आरो अ बेखौ गायनो थाखाय औ बेखौ गायनो जोङो हाजिरा नांगौ जायो बिसोरनोबो जोङो बेखौ गायखांनायनि उनाव जोङो अ फैसा हरनांगौ आरो अ आरो दानि जुगाव अ माइ गायनायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनो आरो अ गोबाङानो जोङो दा मिसिं बाहायनाय खौ नुनो मोनो औ बेखौ गायखांनायनि उनाव जोङो अ दैखौहाय उ गायजे गायदाननायावहाय जोङो दैखौ अ गोबां सोनाय जाया जोङो